औ नोथां
औ नोंथां नोंथाङा माबोरै
दं नोंथां? दामानि मोजाङैनो दंथयो।
औ नोंथां।
दिनै जों बिदिब्ला जोंनि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायदोनि नामा?
औ नंगौ नोंथां। बिदिब्लाथ जोंना जानाय लों औ देनाय
दे दे खोन्थालाय नोंथां। औ औ औ जानाय लोंनाय होनोब्ला होन्ना बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो नङा होनबा? जों सुबुं माहारि जाहैबाय नालाय। जोंहा थांनानै थानो थाखाय थाखाय माबा नङा माबा जानानै थानांगौ जायो। ं औ दे बुंदोलाय नोंथां? जों दिनै मा मानि सायाव सावरायगोन बोरै बोरै?
औ बिदि जों दिनै बरफोरनि जानाय लोंनायनि बागौ एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ हरदोंमोन आं। नोंथां औ बिदिब्ला जोङो बरनि औ जानाय लोंनायनि बागै आङो एसे फोरमायना होनिसै नोंथां औ जोंनिया बरनि जानाय बरनि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंनाथ जेनेबा ओ अनला दाउ। नाफाम आरो नारजै अमा। बेफोरबो बेफोर थाबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुं गोबां गोबां जाग्रा दंबावो जोङो बुंनानै बुंसनो हाया। औ औ बेनि गेजेरावनो आङो ओस ओ अनस्ला दोंसा दाउ संनायनि मा एसे फोरमायना होनाय
औ औ दे दे नोंथां दे
औ जोंना अनज्लादो दाउ होनोबा जोंना बरफोरनि जानायल नङा बियो मोनसे हारिमु होननाबो सिनायथि होनो हायो जोङो। बेखौ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ ओ जोंनि मायबा मोनसे ओ जेनेबा ओ बर'नि मायबा मोनसे धोरोमजों लोब्बा गोनां बे ख्रैया मा ओ जोंना जेर जोंना जेरै माबेबा मोनसे हाब बा फोराव जोंना अनला ओंख्रि नङाबा जोंना हाबायानो जाफुङा बे खौ जोङो नुबोगासिनो गोदोनिफ्रायनो। औ बेख-बेखौ जोङो ओ संनायनि आदबा जाहैबाय गिबियावनो जोङो अनलाखौ जोङो माइरंखौ ओ सोमग्रोना लायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ मो जाङै सुनानै ओ अन हिसाबै देनाय जायो जों इखौ ओ गोदोथ' जोंना बांसिन दिंखि एबा उवालाव देनाय नुयोमोन नाथाय जोंना दानिया बारा बरफोरनि नख खर नखर बेफोर बेसादखौ नुनो मोनला। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ मिसिं बायदियावसो बांसिन देनायखौ नुसै दानिया।
औ थारैनो
औ बेनि उनावहाय जोङो दाउ बेदरफोरखौ ओ मोजाङै एवफ्रामना लाना नै जोङो बेवाइ नांगौ गौ रोखोमनि मस्ला मस्लिफोरखौ होखाजोबना लानानै जोङो बेखौ जोङो उनावहाय दै होनानै ओ अन गुन्दैखौ गोदौहोनाय स समाव फ्रि फ्रि होदेरनानै होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो
औ औ थारैनो
दसे गोदौ होनानै अर-अरखौ मोजां सुनानै गो दसे गोदौ होनानै जोङो बेनि उनावहाय खारदैखौ एसे नांनाय जखानि होदलाना लानाय जायो नोंथां।
औ औ औ थारैनो
बेनि उनावहाय जोङो दसे सम मोजाङै गोदौहोनानै ओंख्रिखौ फोमोननाय जायो आरो बे ओंख्रिया जेब्ला मोनहां मोन हां जायो जोङो ननि बारियाव मोननाय गंगार धोनिया बा धोनन्दिया बेनि अनगायैबो जोङो हाइजें बिलाइ मोदोमनो एबा ओ ओंख्रिया एसे गोथाव जाखांनो थाखाय होफानाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंनि अनला ओंख्रि संनाया ओ मोनो औ नोंथाङा दा ओ ना औ नोंथाङा दा नार्जि अमा संनायखौ एसे बर'फोर बर'फोरजों जोंनि बोरै माबोरै लोब्बा एसे फोरमायना होलांदो।
नंगौ थारैनो। थारैनो फोरमायगोन जों गिबियावनो नार्जि जिखौ बोरैहाय मोनग्रोनाय जायो माबेनिफ्राय बानायनाय जायो एसे फोरमायलांनोसै आङो फारि फारियै। जोंहा गिबियाव नार्जि मोननो थाखाय जोंहा फाथो मुंनि मोनसे मैगं दङ जाय मैगं खौ जों गिबियावनो बेगरखौ लाना फोना लाना फैनानै फोग्रोनांगोन जोङो हा जावफ्लेनानै औ जेब्ला जोंहा बै मैगङा गेदेर जायो अब्ला जों बै मैगंखौ खानानै बिजौ आरो बिलाइफोरखौ खानानै जोङो सान्दुआव फोरान्ना होनांगौ सान्दुआव फोरान्नानै जेब्ला बियो रानो अब्ला बेयो जोंना नार्जिनि महर मोनहैयो आरो जेब्ला बे गोथां गोथांखौ जों होन्ना बुङो फाथो होन्ना बुङो। बै फाथोनिफ्राय जेब्ला बै बिलाइफोरा रानो अ अब्ला बियो जोंहा नार्जिनि महर मोनहैयो आरो मुङाबो सोलायनानै फाथोनिफ्राय नार्जि जि मुं मोनहैयो। जोंहा बिदिनो जों खोनानो मोनो बोनाय बायदि फरायनो मोनबोनाय बायदि बादिब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय औ। औ नंगौ जोंहा गोदोनि फ्रायनो जोंहा खोनानो मोनबोनाय बायदिब्ला जोंहा बे नाफाम ओख्रि मा होनो बेखौ जोंहा
औ।
बे ओंख्रिया जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नार्जि ओंख्रिया आरो मोनसे बे नार्जि ओंख्रिखौ लानानै मोनसे फोथायनाय दङ जे नार्जियालायनो गोखा नालाय बेनिखायनो लायनो नारगारो। बेनिखायनो जों नुनो मोनो जि दानि समाजावबो जों नुबोनो मोन्दों सोरबाफोर जुदि न'आव आलासि गोदान फैयोब्ला एबा आलासि फैयोब्ला बेफोर बिसोरनो माने बै नार्जि एबा फाथो मैगंखौ जाहोनाय जायानो मानोना बिसोरहा फोथायनाय फोथायबोनाय दङ जे औ फोथायबोनाय दङ जे बेै नार्जि ओंख्रिखौ जाहोब्ला लायनो माबा आलासिया लायनो जरा जयो एबा सोमोन्दो गैया जालायोनो बेनि थाखायनो बै नार्जि ओंख्रिखौ जों जेब्ला आलासिफोर फैयो अब्ला जों होनायखौ बांद्राय नुनो मोना। जों नारजि ओंख्रि खौ बांसिनानो नखरावलसो जानाय नुयनो मोनो नखरनि गेजेराव। आरो लोगोसेनो बेजों मोनसे गो उम माने गुबै सोमोन्दो गोनां आगोलनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे जाहैबाय जोंहा कारजो एबा जाय मानसि थैनायाव जा जों जे कर्मखौ थाङो बै कर्मआ जाहैबाय कारजो बै कारजोआव जों ओ नाफाम मा होनना बुङो बेखौ ओ नार जि नारजिया जोंना औ थाथारनां फोथायो। बे नारजि जानायनि औ नारजि जानायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जेनेबा बै जायबा मानसिया थैनानै थांबाय बै थैनानै थांनाय मानसिजों जाहाथे बे बुहुमाव थांनानै थानाय सुबुंफोरा सोमोन्दो गारलायनो हायो एबा जों बै सुबुङा जेनेबा जोंनिफ्राय गोजानाव थांमारबाय थारैनो फैफिनलिया बैनि मुं खौ लानानै जोङो बै सानखालि जोङो खारजोआव ओ जों नार्जिखौ जानायखौ नुबोनो मोनदों आरो जोंहा दानि समफ्रावबो जोंहा नारजिया बेफोरबायादिनो जों खारजोआव जानायखौ नुनो मोनथारो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां दे नोंथाङा होमबा जोंहाथ गरम बोथोर फैखाबाय गरम बोथोर बोथोराव जों मैथाखौथ गोबां जानाय नुयो नङा होमबा? मैथा ओंख्रिखौ। खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां जोंहाथ ओ गो गो गोलोम बोथोर फैबाय नालाय गोलोम बोथोराव जोंहा मैथा ओंख्रिखौ गोबाङै जानायखौ नुनो मोनसै।